खुलुमबाय।
औ। गोजोन्थों।
सानदुफुनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो जासिहरफिननाय थाबाय।
ओ गोजोननाय थाबाय
दा जोङो सानैजों जोंनि सानफ्रोमबोनि बर' न'खरनि जिउ खुंनायनि सायावनो सावरायनिसै नामा
औ दे
औ जोंनि बर'नि ओ जिउ खुंनाय राहायानो जादों ओ जेरै गोबां दङ' नङा होमब्ला
औ
जेरै माइ आबाद मावनाय बा दाउ अमा फिसिनाय बा सि दानाय थिग बेफोरबायदि गोबां दंसै नङा होनोमब्ला ज जोंनि जिउ खुंनाय राहाया थिग बेबायदिनो नों थाङा माबे मोनस से जिउ खुंनायनि राहाखौ जोंनि ओ साबसिन- हामसिन गोरलै राह हा होननानै सानो
औ ओ जोंनि सानफ्रोमबोनि ज जिउआव जे जोंनि न'खराव ओ जोंनि ओं उम जिउ खुंनाय राहानि थाखाय ओ माबायदि गोरलै ख खामानि होननानै बुङोब्ला जोङो ओ न'खराव थानायजों ओ नख खराव सानफ्रोमबोनि खामानिजों लोगोसे जोङो जे न'खरनि ओ उम हालोदखौ मोजाङै खुंफुंलांनो थाखाय जोङो ओ जोंनो थाखाय गोबां रांनि गोनां थि जायो ओ बैफोरनि थाख खाय जोङो जोंनि न'खराव ओम ओ न'खरनि खामानिफोरजों लोगोसे मावफालांनो हानाय बायादि ओ ओ जोंनि न'खराव अमाफोर फिसिनानै दोननो हायो। दाउ हांसो फिसिनानै दोनना हायो। आरो बोरमाफोर होनानै दोननो हायो। बेफोरखौ जोङो जोङो गोबां सम होआलाबानो जोंनि सानफ्रोमबोनि खामानि माव नायनि खायसे समफोराव दसे दसे बिसोर खौ नायोब्लानो ओ बेखौ ओ मोजाङै जो जो थोन लायोब्लानो जों बेनि फ्राय गोबां रां खा ओ खामायनो हायो। जेरैबायदि जोङो ओ जोङो जु दि बोरमा फि फिनानै दोनो अब्ला जों बोरमाखौ फिसिनो थाखाय जोङो फुङाव जोङो जोंनि न'खरनि खामानि मावखांनानै जों बोरमानो दसे सम बाहेराव ओ दोनदाल खानो लांनानै बेखौ जोङो दोन गारबोनो हायो बेवहाय ओ जोङो जेबो बेवहाय खरसा खालामनांगौ गैया जों मिथिंगानि हाग्रा बंग्रा बेफोरखौ जानानैनो बिसोरो थांनानै थायो जिहेथु आरो बेखौ जोङो दोननानै फैनानै जेब्ला सानजौ फुरथि सान्दुं गोसा जायो। बैस समाव जोङो बेखौ नायनो थाखाय बा बिनि दै दौनो थाखाय बेखौ जों नायहैनो हायो। बेफोरबायदिनो आरो बेखौ दोननानै आरो जोङो न'नि खामानिखौ मावनानै आरो जों मोनाबिलि समाव बे लानानै फैनानै न'आव दोननो हायो बेफोरबायदिनो सानफ्रोमबो खालामै फोथा खालामनानै जोङो बेखौ जे जोंनिफ्राय जेबो खरसा गैयाजासे खम
बेसेननि गेजेरजोंनो बेनिफ्राय जोङो गोबां मुलाम्फा मोननो हायो।
औ थिग बेबायदिनो जोंनि दाउ, अमा फि फिसिनायनि अनगायैबो जोंनि जिउ खुंनायनि गोरलै राहा जानो हायो। बेबो मोनसे आबाद आबाद मावनाय होनना बुङोब्ला थ' बयबो मिथिखायो नङा। नङा होमबा
औ
बिनो आबाद मावनाय होनना बुङोब्ला जेरै माइ आबाद बा बायदिसिना बेसे थासर, दुन्दिया आरो आलु बायदि बायदि खुनु जाया जाय जखि जाया मैगं-थाइगंखौनो जोङो आबाद मावनानै न'आवनो दिहुनन्नानै जानो हायो नङा होमबा थिग बेबायदिनो ओ बे फोरखौ बोसोर बोसोर मावालाबानो बबेबा फिथाइनि समाव बे फिथाइखौ गायना लायोबोलानो जोंनि जिउ खुंनाय राहा गोरलैयैनो सोलिलांनो हायो थिग बेबायदिनो दैज्लां बोथोराव माइ गायनाय आरो मेसेंबो बोथोराव माइखौ हाहैनाय आरो बेबायदिनो मेसें बोथोराव बायदिसिना बेसर फोनाय आरो जानो थाखाय मैगं थाइगं गायनानै लानाय जेरै आलु लेस्रा जिंखा भिन्दि थिग बेफोरबायदि मैगंखौ जोङो न'वावनो गायनानै जेबो बेसेन नाङा लासेनो बेफोरखौ जोङो मुलाम्फा मोननो हायो आरोना बेफोरनिफ्राय औ। आरो बेफोरबायदि मैगं थाइगं गायनो थाखाय जों न'वावनो जोंनि मोसौ मोसौ फिसिनायनि मोसौनि खिजोंनो हासार बानायनानै बेफोराव मैगंफोराव होनानै नो जों मैगंखौ थिखांनो हायो नङा होमबा। औ दा बे मो मोसौनि हासारजों मोसौनि खिजों माबायदि हासार बानायो नोंथाङा एसे फोरमायना हो।
ओ जोङो गोदोनिफ्रायनो बेयो जोंनि गामि ओनसोलफोराव सोलिबोबाय थानाय जोङो जोंनि आथिखालाव गोनोखोआरि मु मुगाजों दिहुनजानाय रासायनारि हासारफोर दा मोननो थाङो। नाथाय जोङो जोंनि ओ ओनसो ओनसोलाव गोदोनिफ्रायनो आबादजोंनो ओ आबादनि सायावनो सोनारनानै जिउ खांबोदों। बेनि थाखायनो जोङो गोदो जे हासारफोर ओंखाराखैमोन बै समनिफ्राय जोङो जोंनि मोसौनि गोबोरखिजोंनो मोसौनिफ्राय मोननाय गोबोरखिजों जोङो गोबां आबादफोर मावबोदों। दा बे ओ गोबोर खि खिनिफ्राय जों माबोरै हासा सार दिहुननो हायो होमब्ला जों गोबोरखि खिखौ गोबोरखिखौ जोङो गाहायै मोसौनिफ्रायनो मोननाय जायो मोसौवा जे गांसो - गांला जानानै बेयो ओ जे गोबोरखि होयो बेखौ जोङो फोराननानै अ बेखौ फोराननानै जे गोरान गुन्द्रा ओंखारो बेनो जाबाय जोंनि गोबोरखि हासार माने बेखौ जोङो फसलाव
औ जोंनो बे न'आव फिसिजानाय मोसौआ ओ गावनि खिजों हासार होनायजोंनो लोगोसे आरो गोबां जेरै जोंनो गाइखेर होयो। थिग बेबायदिनो आबाद मावनाय समाव हालेवनानै बियो बेफोरनिफ्रायनो गोबां मुलाम्फा -फा मोननो हायो आरो।
औ नंगौ नों दा ओ जोंनि सानफ्रोमबोनि बर' न'खरनि अ जे खामानि होननानै बुङोब्ला -ब्ला नोंसोरनि ओनसोलाव गाहायै माबायदि खामानियाव सोनारनाय।
औ जोंनि बे बर' ओनसोलाव माबायदि खामानियाव सोनारनाय होनना बुङोब्ला आबादनि सायावनो सोनारनाय औ आगोलो गोदो -गोदायनि मुगायाव बांसिन मोसौ हालुवाजोंनो आबाद मावनानै जों जाबोनायखौ नुनो मोनदोंमोन नाथाय दा मोसौनि- मोसौ फिनायनि बिबांआ ऐसे खम जोबोनाय लोगो -लोगोनो मेचिनारि त्तेकटर बा बायदिसिना राजायनायनी हासार बेफोरजोंनो जोङो गोबां बिबांनि आबाद मावनानै -नै दिहुननो हायो थिग बेजोंनो जोङो गोबां खम समनि गेजेरावनो बेफोरखौ आबाद मावनानै रांखान्थिनि बिथिङावबो जौगानो हायो।
औ।
औ थिग बेबायदिनो दानि जुगाव मोसौनि अनगायै गोबां मेसिनारि जुग ओंखारबाय नोंथाङा बेफोरनि सोमोन्दै मा बुंनो सानो?
दा जोङो जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव जोङो आबाद मावनो थाखाय जोङो गोबाङैनो जो- जोंनि जुनार न'आव फिसिनाय जुनार मोसौ बेफो खौ बाहायनाय जायो। ओ बे ओ बि बि फोरो जोंनिया गोदोनि समाव गोबांमोन नाथाय आथ आथिखालाव ओ समजों लोगोसे जोंनि मावनाय दांनायाबो सोलायनो हमबाय। सुबुंफोरनिस ओ समखौ बाहा नायाबो जोंनिया गोब्राबसिन जानो हमबाय बेनिखायनो जों समखौ नायनानै बा बोथ बफोरखौ नायनानै जोंओ ओ बैफोर ओ मोसौ मोसाजों जे आबाद मावो बेनिफ्राय एसे गोजान जानानै जोंओ ओ दा गोनोखोआरि बिखान्थियै दिहुनजानाय मे सिन जे ट्रेक्टर बैफोरबायदिखौ जोंओ थब समनि गेजेराव ओ बा थब समनि गेजेरावनो गोबां मुलाम्फा मोननाय बायदि जोंओ जोंनि जायगायाव बां सिन बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो।
औ दा आबाद मावनायनि अनगायैबो जोंनि ओनसोलनि बर' आइजोफोरा सि दानाय लुनायनि गेजेरजोंबो गोबां ओ जिउ खुंनायनि राहाया मोजां जानो हायो नङा होमबा।
औ नोंगौ।
सि दानायनि गेजेरजोंनो रांखान्थि बिथिङावबो जौगानो हायो। बा जोंनि समाजारि गाननाय जोमनाय सि जोमखौ माने ओ गोबां बायदिसिना गुबुन गुबुन हादोरफोरावबो सोमोनांहोनो गोसार होनो हायो नङा होमबा। औ थिग बेबायदिनो जोंनि आइजो माहारिया माबायदि दानानै सि दानानै माने बेखौ सि दानानै दिहुनोब्ला माबायदि मोजां जायो नोंथाङा एसे फोरमायलाय।
निया बर' न'खरफोराव गोबाङैनो ओ जोंनि बर' न'खरनि हिन्जावफोरा ओ आखायजों दानाय लुनाय। जिफोरख। गाननाय जायो बेयो गोदोनिफ्रायनो। दोरोङारि बायदियै सोलिबोगासिनो दङ। गोदोनिफ्रायनो जेरैबायदि जोंनि न नखरावनो खुन्दुं ओ-खुन्दुं दिहुनानै ओ
औ
बायदि रोखोमनि जोङो हाग्रा बंग्रा मिथिंगानिफ्राय मोननाय बिबार फि फाय बेफोरनिफ्राय जों गाबहोनानै ओम। दाउसिन दाउला हाजो हाला बैफोरखौ नायनानै बेवहाय आगर बेरखां होनानै आगर एर खांनानै जोङो ननि इस सान सालियावनो जोङो दखना। फास्रा बैफोरबायदिखौ जोङो। दानानै ओ दिहुननाय। जायोमोन आरो बेखौ जोङो दा ओ गोबां बिबांनि सुबुं ओंखारनायजों लोगोसे गोबां। बांनि गोरलै मोनो। थाखाय जोङो राज-
औ औ जों थिग बेबायदिनो आबाद मावनाय सि दानाय दाउ अमा फिसिनाय बेफोरजोंनो जोंनि। बर हारिया गोबां जौगानो हायो नङा होम- बा औ दा बिदिब्ला जोंनि बुंनाय। खौ एसेयावनो फोजोबथनोसै।
औ दे गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम दे।